जादोंनान
खोनाबाय दे नों
अ खुलुमबाय नोंथां औ मोनाबिलिनि समाव दिनैहाय बोथोराबो जोबोर मोजां बेनि था बेनि थाखाय आं नोंथांनाव फन खालामदोंमोन माखासे बाथ्रा रायज्लायनो। नोंथाङा अ औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दंथयो ना माबाफोर बेस्थ?
नोंथां आं दा ननि माखासे खामानि मावगासिनो दं जोंहा गामोनो माइबो गायगोन नोंथां माने बिनि थाखाय जोंहा खोथियानि खिलियाव आङो द दानिस एसे नायनानै नै मेंबोनानै आं आरामसे नआवनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ थिगानो होमबा बे ओ माखासे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
मा होन्दों नोंथां?
माखासे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन आ दा?
हागोन नोंथां आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय थियारि जाबाय नोंथां
औ औ ओ दा जोङो रायज्लायनो लादों ओ फोरोंगिरिफोराहाय ओ माबायदि फरायसाफोरखौ दिथा होनांगौ आरो माबायदि फरायनानै जोङो ओ सासे फोरोंगिरि गोग्गो फोरोंगिरि जानो हायो नोंथाङा एसे खिन्थानानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां आंनि बेलानिफ्राय आं मिथिनायखौ नोंथांनो आङो फोरमायनिसै नोंथां माने जों सासे सासे फोरोंगिरि जानोबा जों गिबियावनो जोङो गावनो फोरोंगिरिया मोन सासे गुन गोनां सासे फोरोंगिरि जाथारनांगोन आरो अब्लाना जों फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होनो हागोनबा फरायसाफोरखौ मोजाङै माने सोलों होनो हानाय सोलोंथाइ होनो हायो। हागोन आरो आंनिब्ला जोङो फोरोंगिरिफ्रा आथिखाल आथिखालनि मुगायाव गोबां गोबां आइडियाजों जों फोरोंनो हायो गोदोनि समाव बेफोरबायदि फोरोंनो हायामोन नाथाय आथिखालाव आरो गोदान गोदान फोरोंनायनि मडेलजों जेरै जोङो फरायसाफोरनि गोसोखौ माबायदि फोरोङोबाथाय गोसोखौ बोनो हायो बा फरायसाफोरा फरायसाफोराबो जे मास्टारनि फोरोंनायखौ मा बायदि मोजां मोनो फोरोंगिरिफोरा बिदि खालामना लानांगोन जेरै जोङो फार सासे फराय जों फोरोंबाय थाबाबल जानाय नङा जों बेखौ फरायसाफोरजों दानजसे बा सम लानानै जों माखासे गेलेफानांगोनबो मोजां रावजोंबो जोङो बुंनानै बा लोगो बाय बिदि जानाबो थानांगोन अब्ला फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ मोजां मोनगोन बा मो मोजां मोननानै फोरोंगिरिफोरनि बांसिन फरायनायाव माने गोसो होगोन। गोदोनि समाव जोङो बांसिनै बेखौ नङामोन बेखौ नुनो मोनामोन आरो आथिखालावथ जोङो फेसबुक बा बायदि बायदि इउटुब बा माबाफोराव जों नुनो मोनो माखासे फोरोंगिरिया ओरैबायदि गोरों बा रोंगौथि गोनां जाबाय आथिखालनि मुं बेयावमा होनो गावनि रोंगौथिखौ फरायसाफोरखौ फोरोङो बा गोदोनि फोरोंगिरि बा आथि आथिखालनि फोरोंगिरि बुंनो थाङोब्ला अब्ला नोंथांबा एखे फोरोंनाया अब्लाबो दा आथिखालनि फोरोंनाया एसे बेलेग जाबाय आरो दा गोदोनि समाव मा होनो फोरोंगिरिफोरा माबायाव फरायसाफोरखौ फैगोना फैया बेखौ एबसेन्ट ना मानो फैगोन ना फैया बेखौ गाबज्रिनो थाखाय बा बहि लानासो थांनाङोमोन बा टासटार बा मा होनो फोरोंगिरि ना मा होनो बेखौ लानानैसो खामानि मावनाय जायोमोन आरो दै नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
आथिखालनि मुगायाव माने बांसिनानो मा होनो औ अनलाइनजोंसो माने एबसेन एबसेन्ट आरो प्रेजेन्ट बिदि फैनायखौ जों बांसिनै खालामनायखौ नुनो आरो मोनो आरो दे नोंथां। आथिखालनि बेलायाव जोङो बु बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बेलायाव खोब जौगाबोबाय खोब मोजां जाबाय फोरोंनायनि बेलायावबो गोबां गुन गोनां सोलोंथाइफोर मोनबाय आरो मोजां मोजां फरायसाफोरा आथिखालाव माने जोंनि मा होनो फरायनायनि बेलायाव जो जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बे सायाव मा फोरमायगोन आंनो
औ नोंथांनो आङो बेखौनो बुंनो सानो गोदोनि फोरोंगिरि आरो दानि फोरोंगिरिया गोबां ओ एसे फाराग ओ फैबाय मानो होनब्ला गोदोनि मुगायाव जिहेथु सासे फोरोंगिरिनि सोलोंथाइया गोबांब्लाबो नि ओ जिहेतु आदब खायदा बा माखासे दानि जुगनि जि बिगियानफोर बिखौ ओ गोदोनि जुगाव बांसिन मोननो थाङामोन लोगोसेयै नो गोदोनि ओ फरायसालिफोराव बा ओ ए ल पि इसकु नि स्कुलफोराव बा बेफोरावहाय सासे सासेल फोरोंगिरिखौ जों नुनो मोनोमोन बा सानै नुनो मोनोमोन दा बेवहाय सासे फोरोंगिरिया जुदि ओ नैजि बा थामजि ओ फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ जायोमोन नाथाय दाबो जोङो एल पि स्कुलफोराव नुनो मोनो बेफोरबायदिखौ गोदो जुदि सासे गोग्गो फोरोंगिरि जानोब्ला गावनो गोग्गो जाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय ओ फरायसा फोरजों लोगो बायदि थानांगोन ओ सासे ओ बिमा बिफाया जेरैहाय गथफोरखौ दिथा होयो थिग बेफोरबायदिनो सासे फोरोंगिरियाबो फरायसाफोरखौ दिथा होनो हानांगोन। आरो दानि मुगायाव ओ फोरोंनायनि बेलायाव गोबां ओ सोलायनो हमबाय मानो होनब्ला दानि फोरोंनाय आदब खायदाफोरा प्रेख्टिकेलजोंसो थाङो ओ थियरिजों ससे फोरोंनानै बा एसे फोरोंनानै बाखि प्रेख्टिकेल जों लांनाय जायो जावनाव गथ फरायसाफोरा गोबाङैनो जौगाखांनायखौ आं नुनो मोनो। दानि फरायसाफोराव ओरैबायदि जाहैबाय ओ डिजिटेल मुगाजों सोलिलांनांगौ जायो मानो होनोब होनोब्ला ओ सासे फरायसानिया जुदि फैदों फैयाखै बेफोरखौ जुदि ओ चेक खालामना नायोबा नायबिजिरना नायोबा जोङो मबाइलावनो दानिया जोङो रेकर्ड खालामनानै लाखिनो हायो सेबखांनानै दोननो हायो। गोदोनि मुगायाव मोनसे रेजिस्टार बहि लानानैसो नाम बा मुंफोरखौ गाबज्रि गाबज्रि ओ फैदों फैयाखै सोंहरनांगौ जायोमोन आरो लोगोसेयैनो दानि फोरोंनायफोरा ओ गोदोनि बायदि ओ गोसोम बर्डआव लिरनांगौनि गोनांथि गैलिया मानो होन ब्ला दानिया मोनसे डिजिटेल मुगा नालाय मोनसे स्क्रिनजोंसो बेखौ फोरोंनो हायो आरो। दा नोंथां नोंथांमोननिखै माबोरै फोरोङनो बा नोंथाङा माबायदि फरायबोनो मोननाय आरो सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय मा मा फरायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हो
औ नोंथां जोंना नै नोंथां माने जोंना गोदो आङो बेफोरबायदिनो नोंथांनि बायदि बुंनाय बायदिनो आङो फोरोंजानो मोनबोदों बा आङो गुदि फरायसालियाव बेफोरबायदिनो फोरोंजानो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ सासे फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो साब ओ गासैखौबो जोङो रोंजोबनांगोन बा मिथिजोबनांगोन फरायसाफोर नि फरायसाफोरखौ फोरोंना थानाय गुना थानांगोन जुदि जोङो फोरोंगिरि जानानै जे फोरोंगिरि जानो हायो अब्लाबो माखासे फोरोंगिरिफोराव माने फोरोंनायनि गुना थाया माने आइडियाफोरा थाजोबा बै गुनफोरा थाजोबोब्ला थाय फोरोंनायाव माने मोजां बा फरायसाफोरा सोलोंथाय लानायाव जेबो माने खहा जानाय नङा बा रोंनाय जागोन आरो बांसिनानो। आरो आं बेखौनो बुंबावगोन नोंथां माने गोदोनि फरायसालियाव जों थाङोब्ला उन्दै समाव जोङो बांसिनै जोङो फरायसालियाव ओंखाम मोनजायोमोन ओखाम मोनजायोब्ला जों खोब गोजोन्नाय मोनोमोन आरो लोगोफोरजों जोङो बै माखासे जोंनि उन्दै समनि गेलेबोनाय बा अन्थायजों जों गेलेयोमोन बा गर ना मा होनो बेखौबो गेलेनानै जों मोनबोदों बा लोगोफोरजों जों ज ज बिदिनो माखासे खेलफोर जोङो इस्कुलाव थांनानै गेलेहैनाय जायोमोन जों जों जेब्ला गुदि फरायसालियाव फरायोमोन अब्ला जों माब्ला सोरगोन बा माब्ला फरायसालियाव थांनो मोनगोन बैखौ जोङो गोसोखांनानै मा होनो बेखौ सानबाय थायोमोन आरो जोङो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेखौ मोनबोदों ना नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथाङा ओ थार खोथाखौनो बुंदों ओ नंनाया नोंगौ गोदोनि फरायसालिफोरावहाय जों गोबां ओ गेलेनायजोंबो जोङो मुखुब जानानै थायोमोन मानो होनोब्ला ओ फरायखांनायनि उनाव दसे समब्लाबो फोरोंगिरिफोरा गेलेहोयोमोन लोगोसेयैनो बबेबा बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरजों थाफानानै गेलेफानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गेलेफायोबा सासे फरायसा सासे फोरोंगिरिखौ बांसिनैहाय ओ बुजिनानै लायो जुदि सासे फोरोंगिरिजों आरो सासे फरायसाजों जुदि सोमोन्दोआ गाज्रिबा बै फरायसानियाव ओ जिहेथु सोलोंथाय बियो एसेबाबो गाज्रि मैखोम ओ गोहोम खोख्लैयो होन्नानै आं नुहुरो। दा फरायसालिनि बेलायाव नायोब्ला गोदोनि जिहेथु थांलाय फैलायनि बा जिरायनायनिफ्राय लानानै बेफोरखौ नायोब्ला जोङो गोदोनि दिनावहाय बस्था लायै लायै थांनांगौ जायोमोन ओ बिजाबफोरखौ जलंगायाव लानानै थांनांगौ जायोमोना बेफोरखौ आं मोनबो बा जों बयबो मोनबोदों। बाखि गासैबो नै दानि जुगावहाय नायोबा बा गासै हाय ओ देक्स दङ बेन्स दङ बेफोरखौ नुनो मोनो लोगोसेनो ओ फरायसालियाव ओरैबायदि मोजां जाबाय जे दानि ओ जिहेथु फोरोंगिरि बिसोरो नांगौ बायदियैहाय ओ रोंगौथि गोनां होन्नानै आं मिथिनो मोनो। नोंथाङा दानि जिहेथु फोरोंगिरि बेखौ बिथांमोन्नियाव माबोरैहाय सोलायनाय नुनो मोन्दों?
औ नोंगौ नोंथां। आथिखालनि फोरोंगिरिया माने गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दां नोंथां। गोदोनि समावथ बेफोरबायदि नङामोन ना लाइ जोङो ओरैबायदि मोजां खामानि मावनानै जोङो नुयोमोन आरोना थां।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथां माने आंनियाव सासे सोरबा फन हरदो।
नोङो खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादो।
औ बे फनखौ हमनाय जायोबा दाननाय थाङो नोंथाङा साइलेन्द मुदाव दोनोबा आं मोजांसिन मोनगोन आरो।
औ जागोन जागोन नोंथां।
औ मानो होनोब्ला ओ जोंनि बेखिनि रायज्लायनाया ओ जोबनायनि लामायाव फैथवाखै गोदोनि ओ फोरोंगिरि आरो दानि फोरोंगिरिया बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा समजों लोगोसे सोलायलांनो हमबाय आरो गोरोंनिफ्राय गोरों सोमजिनायखौ जोङो दानि नैबे समाजावहाय जोङो नुनो मोनो। होमबा रायज्लायनायखौ बेखनियाव दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां दे जागोन औ।